औ नोंथां औ दङ नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै
उम
ओरैनो मानि बागै सावरायगोन नोंथाङां?
सावरायनायाथ' गासिबो सावराय जाजोबोलै गलाय मन्दिर औ
बर'फोरनि दामजुफोरनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा?
औ सावराय जायो।
ओरैनो जों दामजु होनबाथ' जोंङो
बर'फोरनि औ बर'फोरनि मेन दामजुआथ' ओरैनो दोरोङारिनिफ्राय ल बुंनोसै
औ औ नोंथां
खाम जथा
औ
हुं
औ नोंथां
ओमफ्राय उम
सेरजा थाबाय नोंथां
औ जाबस्रिं सेरजा ओमफ्राय गंगोना
औ
उम फ्राय गरखा औ औ बै औवानि गोलाव गोलाव बानायनाया
उम दे उम जोंना बे खामफोरखौ दंफांनिनो बानायोमोन नामा नों
औ औ आ आं खोनानाय मथ थैबाथ' बेखौ सिगाङावबा अदाल दं फांजोंसो बानायोमोननो
उम
माने अदाल दंफाङा माबार रानोबा रेजें जायो
औ
बै जेनोबा बबा मोसानाय बायदिसिनाफ्राव नोङो जान्दियाव फ्राव लानानै दामनो
ओं औ ओरैनो नोंथां जोंना बे खामाव मा बिगुर होयोमोनलाय
बेयावथ' सिगाङाव खोनानाय मथे बा मोसौनि बिग गुर होयोमोन नो खिन्थु बर' बै बर' समाजनि बर' समाजा बै माबाखौ बै मोसौखौ लोखि बायदि मानिनायनि थाखाय बेखौ होआलासिनो दायो बै बोरमाफोरनि खौ होयो जाहैदों ओं ओं ओं बोरमानि ओम ओमफ्राय औ औ दंफांनि दाथ' ओरैनो जिखुनु माबा दंफां गोराखौनो बानायोबालाय आरो खोनानाय मथेबा औ गाम्बारिफोरखौ औ
उं
ओरैनो बै बाथ बाथौफ्राव दामनायालाय हायाव दोननानै दामबालाय जाय सुबिदा जायो आरो
औ औ नोंथां जेरै खेराइ फुजा खेराइ फुजाफ्राव दामनाया नां हो औ आरज मेथाइ खन्नायाव दामनायफ्रा औ बेयावथ' नों उम उम औ औ उम जेरै सेरजाखौबो जा दंफां उम
औ बे मोसाग्लांनायफ्रावसो नोङो जान्दिफ्राव लानानै दामनांगौ
उम जुदि बागुरुम्बा मोसानाय बर'नि दोरोङारि मोसानाय बेफोराव ना ओं
ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय सिफुंखौबोथ' औवानिनो बानायो
औ औवानिनो बानायो
दुङा मोनबामोन न' सिफुंनिया औ थं उं उं खंबा औ अऔ
औ बेखौ मा मा औवाजों बानायो नोंथां ओरैनो
बेखौ ना माबा औवा थेरेनिबो बानायो होननाय खोनादों ओमफ्राय गुबैनिबो बानायोदा ओमफ्राय आं खोनानाय मथेबा बै माबा औवा थेरे। ा गुबैनिया बबेबा मोनसेया मोजांसिन गोमो जाहैदों आरो
ह
रिंसारथिया गोगोम गोमो जायो।
जायखिज बै बानायगिरिफोर बिथांफ्रासो मिथिगोन ना अबाय थाबसिन जों जायखिया ओरैनो दामगोन दामनो रोंबाय जो ओरैनो सेरजाफोरखौबो जा दं
औ औ सेरजाजों दंफांखौ बानायो।
ओम
सेरजानिया ओमफ्राय थारा दोंबा थायोमोन नामा?
सा दङ दं द' था मोनदां नोंथां उम द थानाब
बर'निया दोंबा होननाय खोनादों आरो आं।
उम बै फुराखौसो मा होनोमोनलाय नोंथां? सेरजानि बे ओरै हुग्रा दंना बेखौ बना ख होनोमोनलाय?
ओ बेखौथ' आं मिथिथ'ला दै
औ आरो जोंना ओरै कम गोराखौबो जों औवानिफ्राय बानायबाय जां
औ औ गंगनाखौ औवानि बानायबाय। बेनि उनाव जाबस्रिंखौथ' ओरैनो बेस सानि हमग्रा हिन्द ओ माबाफ्रा बेफोरोथ' फास्टिकनि ओमफ्राय औवानिबो बानायो।
औ औ उम ओरै जथा थाबाय ने नोंथां?
थाखौथ' थामानिसो बानायो न गोमो नङा होमबा?
बेफोर जाहैबाय दामजु जाहैबाय आरो उम बेफोर दामजुजोंनो जाहाथे माख खासे मोसानाय थाबाय जेरै मोसानायबा जाबाय बागुरुम बा बा उम उम बा दै सिख्ला मोसानाय मोसाखावरि मोसानाय
अ अ उम
जेरै मोसानाय बैसागु मोसानायफ्राव बाहायबाय ना नोंथां जों बेख
औ औ ओ उम बांसिन ओमफ्राय बै गरखा खौसो रंजानायाव बाहायो न?
औ औवानि ना?
औवानि गोलावा उम उम उम
बेखौसो
मो बैसागुनि मागिनायफ्रावसो बांसिन बाहायो बेखौ।
औ औ मागिनायफ्राव बांसिन बाहायो ओरैनो बैसागु रंजानाय बेखौ बांसिन बाहायो।
औ औ उम
जोंना बे खेराइ फुजाफ्रावथ' ओरैनो जा खाम, सिफुं ज ज'थाखौल' जों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोना सेरजाफोरखौथ' बाहायनायखौ नुनो मोना। उम जेरै सेरजाफोरखौ जोङो ओम बै बैसागु रंजानायफ्रावसो बैसागु मेथाइ माबानाय
उम उम उम उम फरायनाया खाव अ दानिया ओमफ्राय एसे एसे बे हारमुनियामखौबो बाहायनाय
औ औ हारिमुनि हारिमुनियामा ऐ अबयसे बर'निल' नङा बे गासिबो दामो दामनाय ओमफ्राय बर'फ्राबो दामो आरोखि ना नोंथां ओं नोंनि बर'नि दोरोङारि दामजुआन नो हायो ना नोंथां उम उम
गोबां हारियानो दामोन लाय बेखौ
गासिबो बुहुमावनो बुहुम नाङैनो दामजोबो होमबाबो लस गैया आरो उम
ओमफाय थांजुफोरानोथ' बेनो से मानर दा नोंथां उम जों मोसानायख उम रायलाय सावरायबाथ' बेनो मोसानायाल' जेरै बागुरुम्बा मोस सानाय बर'नि दोरोङारि गुबै मोसानाय बेनो। बेनो बुहुमावबो जोंखौ सिनायथि होबाय। बे मोसानायनि गेजेरजोंनो ना नोंथां उम जेरै जोंहानि दाख्लै बावैसो जोंहा बुहुमनाङैनो गोसारहोनाय मोसाहोबाय बेखौ उम जोंनि औ औ औ
मा स्टेडियाम मोनलाय बियो?
ओ स्टेडयामखौ
स्टेडे सि-सि स्टेडियामनि बल गेलेग्रा फोथार नङामोन होनबा नामासो मामोन औ जोलुर गेलेग्रा औ
नामा बोरैयामोनलै नोंथांनि गोसोआव गैला आङो
ओम‌ओम आंबो गोसोआवनो लाबोनो हायासै दा
औ नोंथाङा बो बाहागोफोर लाहैदोंमोन नामा?
गैया आं थांनाय जायसै
ओम जोंनिनो ओहो आं थाङासै नोंथांयाव बाहागो लाहैयासै ओम ओरैनो जों ए जों ओरैनो बाहेरा बाहेरा जानानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होबाय ना मा होनो नोंथां ओम ओम समाज बिजोंनि भिडिअ'फोरखौ जों गोसार होबाय ओम
आरो थुलुंगा होग्राबो थानांगोन ना
औ बिनिनो जोंना बे बर' दोरोङारि मोसानाय बेनो बागुरुमबा जों सिनायथि होबायना बर'फ्रा जेरै मोनसे गावनि ओ गावारि जेरै हारिमु हारिमु दं राव दं होननानै
औ औ
हारिमु जेरै गाननाय जोमनाय फाजोबो होननानै जोंखौ बेयावनो बुहुमनि बारायाव जोंखौ सिनाय थि होबाय ना नोंथां?
हारिया थांना थानो थाखाय राव हारिमु धोरोम बे थाथारनांगोन ना बेसो गुदि
जोंना बर'ना नै दंखायोना
औ औ आरो बे मोनथाम बे मोनथाम बुस्थु गैयाबा मोनसे हारिया हारि जानो हायाना ओम
बिजाबफ्राबो जेरै जों गावनि रावजोंनो
औ औ ओम ओम दाथ' गावनि रावजोंनो जिनै थाखोसिम फरायनो हायो।
औ औ नोंथां जिनै थाखायसिम फरायनो हायो ओम गोजौ थाखोआवबो जानांगौमोन जोंना थेवबो दा नै नाजागासिनो दं माखासे जोंना ओम जोंनि बे बर'निनो गोरों गोरा सुबुंफोरा ओं
ओम लासै लासैनो
ओम
फरायलांबाय थाबासो रोंलांबासो लासै लासैनो दावगालांगोनथ'
बेजों जोंना ओरै माखासे थाबावबायना नोंथां बारै सिख्ला मो सानाय औ ओमफ्राय बे मोसागलांनाय मोसानाय
मोसानायाथ' ओरैजाय खेराइायाव आरो दौदिनि मोसानाय
औ जारा फाग्ला बेयावनो जारा फाग्लाबो हाबो नामा औ गराय दाबलायनो ओ खामाव गाखोनाय ना दाउ थै लोंनाय थुंग्रि सिबनाय नामा नोंथां ओम ओम
बिदिनो गोबां दंसै ना नोंथां दा मोसा बर'फोरनि गेजेरावबो बिदिनो गोबां गोदान गोदान सोलोङो
आं खोनानाय मथे आं खोनानाय मथेबा बर'आव मोसानाय खौ मोननै थाखोआव रानदोंनो।
औ दे मा मा थागोन?
ै खेर खेराइ मोसानाय ओमफ्राय मोनसे खेरा खेराय न मा मोननैयाव आरो खेराइायाव
बागुरुम्बा एरियानो जागोन नामा नोंथां औ जेरै बे खरिायाव जोंना जेरै जला फाग्ला थाबायना नोंथां गराय दाब्रायनानै थाबाय। खामाव बारखोनानै मोसानाय थाबाय थ दिसिमनाय थाबाय नोंथां जोंना बे बागुरुम्बा मोन मोसानायखौ जोंहा बर'फ्रा सि्किलि मोसानायबो होनना मिथि
औ औ औ
बेनोसै मालबाव मोसानायनि बेारायावबो हारिमु जोंना बेनोसै जायो जों बर'फ्रा बिदिनो लासै लासै गोजौ थाखोआव जौगाांांगो
औ मोनसे हारिया गोजौआव दावखोनो थाखाय फारफ्रोमथिंफ्रायबो जौगानाय जौगानांगोन ना अब्लासो गोजौआव मोनसे जाथिया जौगानो हागोन।
थुनलाइयाबो रावनि गेजेरजों थुनलाइ जौगाबायना नोंथां।
औ औ औ रावनिफ्राय हारिमुनिफ्राय धोरोमनिफ्राय
औ
उ
बर'नि गुबै धोरोमा होनोमबाथ' जोंना बाथौ। बेखौनो बुजिनानैथां? नाथाय नैबे आगमा गेजेर ससेयावसो जोंना गोबां रोखोम। रोखोम धोरोम नुजाबैग नोंथां औ जेरै जोंनिफ्राय ओरै सोनाब सोनाब रायजोनि सोनाब हादरमाफोरनिफ्राय फैनानै जोंना ओरै जोंनि बर'फोरखौ गोबां रोखोमनि
गेजेर औ गेजेर ससेयाव एसे बेले बेजे जादोंमोन आरो।
औ औ औ जेरै जोङो बेनि गेजेरावनो जों ब्रह्म धोरोम बे खौ बुंनो हायोदा नोंथां जेरै गुरुदेब कालिचरन बिथाङा जोंनि गेजेराव। माबालांबाय
फैनायाबो गाज्रि जायाखै।
मोजां जादों मानोना औ नङाबा नाथाय मोनसे बेना बुस्थु गोरोन्थि जादों होनबा गुरुदेबनिया माने बर'नि दामजुफोर दंमोन आं मोथां जेरै खाम सिफुं सेरजा बेखौ सावनानै गारजोबनोनायनि थांखि लाबायमोन। मानिे बेखौ सासे फोरलांबा बाजि होननाय एसे बासायफिनदोंमोन आं मानि बेना बे खिन्थु धोरोम फोसावनाया बिना गाज्रि जायाखै। बे बर'नि बे ब्रह्म धोरोम फोसावनाया बर'फोरखौ जों माखासेखौ लाग खिथायनाय नङाब्लााथ' बर'फ्रा गुबुन हारियाव थां सिगना नोंथां जेरै जों बिसौमोन दा बिसबा बिदियावनो असमिया जानानै असमिया थटाइटेल लाला बदों होननाय बेयावनो जादों नामा नोंथां?
बेलेग माबायाव बारस्लानाय
उम औ गुरदैबा एसे हमथाथनानै थेवबोहाय माखासे दामजुफोरनि बिथिङाव नायोबा बिथाङा एसे जोंनि दामजुफोरखौ फोजोबस्रां नायनि लामायाव लादों मोननाय खादोंमोन आं नोंथां।
दे जाथ' जासिगोनदां नोंथां खोनादों दे।